थां
आङो नै टेबोलाव जिरायनानै चेयाराव जिरायनानै टेबोलाव दं नोंथां
अ ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथां
ओंखाम जाथ'वाखैनो नोंथां नोंलाय मा खालामदों नोंथां आङो न'आवनो दं नोंथां
अ ओम
नोंलाय मा खालामदों नोंथां
आं नै दङ नोंथां आंबो न'आवनो हारसिंनो दंलाबायो नोंथां
ओरैनो दं नामा नोंथां
औ ओरैनो दंलाबायो नोंथां जिरायला बायनानै
अ ओंखामफोर जाबाय नामा नोंथां
जाबाय नोंथां
अ मा ओंख्रिमोन नोंथां
ओंख्रिया आलु सोमोन नोंथां आलुजों सुवाबेन सोमोन नोंथां नोंलाय जाखांबाय नामा नोंथां
आङो जायाखै नोंथां
अ दाबो जाया नोंथां
ओम दसे थानानै जानोसै नोंथां
अ औ
औ ओमफ्राय दिनै मानि आयदायाव सावरायनो सानदों नोंथां
दिनैहाय दैनि दैबानानि सायाव लानानै सावरायनो सानदों नोंथां
औ दैबानानि सायावना नोंथां
औ नोंथां
अ दैबानायाथ' दैलाङाव जायो जोंना नोंथां ओमफ्राय दैबाना दैबानायाव जोङो गोबां ओ बोहैबोनाय बायदि बायदि नुनो मोनो नोंथां
औ नोंथां औ
दैबानाया दैलां समनि जुन जुलाइआव बांसिन जायो नोंथां ओमफ्राय बेयावहाय गोबां
औ नोंथां
ना सोरनिबा फुख्रिनिफ्राय ना गलाङो सोरनिबा सोरनिबा माबानिफ्राय जाम्फैनिफ्राय नाफोरा माने नाफोरा माने ओंखारबोनानै सोरनिबा फ'ख्रिनिफ्राय सोरनिबा फ'ख्रियाव थाङो नोंथां।
औ नोंथां औ
बेनिफ्राय जोङो दै बानायाव गोबां
औ
नाबो हमनो हायो नोंथां ना
औ-औ नोंथां औ
ना मोनो ओमफ्राय दै‌‌ बा नायाव गोबां मानसिफोरनि माबा माबि बोहै बोयो नोंथां ओमफ्राय मालाबा समाव दै बानाया ओरैबायदि लोमो जे सोरनिबा न'फ्रा लोमलाजोबो नोंथां।
औ नोंथां औ
दै बानाया माखासे ओ आबादफोरखौबो माने सोरनिखौबा खहा खालामलाङो नोंथां। खहा सोरनिबा गायखानाय माइखौ फबफैजोबो बालाजों नोंथां ओमफ्राय बालाजों फबनानै खोथियाफोरखौ फुनानै दोनखानायखौ ब निफ्राय एबा बहासिम दोन गोजानाव जायखारलाङो नोंथां
औ नोंथां औ नंगौ
दै बानायाव गोबां मानसिफ्रा आरो नाबो सारनानै लाबजे सानानै गोबां नाबो हमनो हायो नोंथां बेनि फ्राय ना हमनानै सोरबाबा ना नास्राय ना मोनो। सोरबाबा ना खावै मोनो सोरबाबा ना खमरखार मोनो सोरबाबा थायलेण्ड मागुर मोनो। ओ बेनिफ्राय गोबां माने बेयाव मोजां मोजां ना फिथिख्रिबो मोनो आरोखि बेनिफ्राय दैबाना जायोब्ला एखेबारे गथ'फ्रा गेलेनोबो मोजां मोनो साइदआव एक खेबारे अखा हानाय बोथोराव एखेबारे सोरबाबा सेन सायो दै बानायाव ना हमो इनिफ्राय गोबां बायदि बायदि खुसेंग्राबो ओंखारो दैबाना लोमबाथाय खुसिंग्रा बे हाया हाया जेब्ला लोमजोबो अब्ला माने खुसेग्रा गुदुङाव माने दै हाबलांनानैबो
औ नोंथा औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
दै हाबलांबाथाय बे सिंग्राया न'आव थानो हाया माने गावनि गुदुंङाव थानो हाया माने। बियो ओंखारनानै ओंखारनानै हाग्रा दंफां बेफोरबायदियाव माने बासथाबनानै थायो नोंथां जेब्ला बेयो बा सथाबना थायो अब्ला बेखौ जोङो माने हमनो हायो आरोखि नोंथां
औ नो
हमनानै हमनानै जोङो लानो हायो आरोखि इनिफ्राय खांख्राइ सुरुफि होननाय मोनसे फिसा फिसा खांख्राइ थायो दैबाना लोमबाथाय माने बे खांख्राइ फिसा फिसायाबो माने गुदुं सिंनिफ्राय ओंखारबोयो आरोखि नोंथां ओमफ्राय गोबां आरो दैबानायाव ना ओ सायनाफुथि ना थायलेण्ड मालायनि फुख्रिनिफ्राय ओंखारबोनानै सोरनिबा सेनाव हाबफैयो सोरनिबा जेयाव हाबफैयो
औ नोंथां
बेबायदिनो गोबां माने फालांगि बो खालामनो हायो आरोखि माने बेखौ हा ओ हानानै माने फाननो हायो आरोखि माने माबायाव सेन्टाराव बाजाराव फानो आरोखि ओमफ्राय दै बानाया सोरनिबा थाखाय खहाबो जायो सोरनिबा न'आ माने लोमजोबोमोन लोम लोमनानै सोरहाबा ओंखाम संग्रा लोंजोबो सोरनाबा उन्दुग्रा सिन्थाय हाबो एनिफ्राय ओमफ्राय ओरैजाय ओंखाम संग्राया हाबो ओंखाम संग्रायाव हाबोब्ला बेयावहाय जे ओ ओंखाम संनो थाखाय बि माने थौ अरदाब गैया जायो अरदाब गैया जायो यो गासिबो गिसि जाजोबो इनिफ्राय गोबां माने जेंनाजों जुजिनांगौ जायो दैबाना जायोब्ला नोंथां इनिफ्राय इनिफ्राय माखासे समाव दैबाना जेब्ला रानखाङो होमब्ला दै बाना राननायनि उनाव जोङो गोबां माने जाथिथि फुरलाला जानानै थालाङो माने जायगाफोरा इनिफ्राय गरखाय गलायाव सेस नास्राय थायो माबा थायो बेखौ हमनानै माने जानो हायो आरोखि नोंथां दैबानाया इनिफ्राय दैबाना जानायनि उनावहाय माखासे सोरहाबा खहा जासिगोन सोरहाबा मोजां जायो ओमफ्राय बेखौनो माइ आबाद दैज्लां बोथोराव आरो अखा हायोबाथ दैबाना जायोबा गायनो फुनो थाखायबो मोजां जायो बेबायदि आरोखि नोंथां ओमफ्राय नोंथाङाबो एसे बुंनो हागोन नामा दैबानानि सोमोन्दै आंनि बुं गौखिनिया बेनोमोन नोंथां
अ हागोन दे नोंथां सावरायनो हागोन
अ
आं दै बाना होनोब्ला माने नोंथां दै बानाखौ आं सानसे समावहाय सासे लोगोनाव थांनायावहाय नुबोदों आरोखि नोंथां
उम
औ दै बानाया इसिरनाव ओरैबायदि गिदिर जाबोदों माने नोंथां सेस नस' नस' माने सेस हाबफैजोबदों नोंथां बाय दै औ दै बानाया हाबफैनानै बिनिफ्राय न' सिङाव हाबनानै उनावहाय एकदम थानो हायाखै दावमा दावमा दाउसा सेस माने बेलेगावसो थाहै जोबनांदों नोंथां
माने बेलेग गोजौ जायगायाव दोनहैनांदों आरो नों थां औ ओमफ्राय बिनिफ्राय अमाबो दंमोन नोंथां अमाफ्रा बिराद जारला खानोनो बेखौबो अमाफोरखौबो गोजौ जायगायाव दोनहैबाय नोंथां
अ
उम ओमफ्राय बिनिफ्राय एकदम दैया सेस माइ गायखानायावनो लोमफैजोबदों नोंथां।
औ नोंथां
लोमफैजोबनानै एकदम फल दैया लेथ्रा गुबुंले फैदों आरोखि नोंथां
मा जायगायाव जादोंमोन होनदों नोंथां?
बियो नोंथां सासे लोगोनियाव थांदोंमोन आरोना नोंथां आङो
मा जायगायावमोन नोंथां?
बे जायगाया ओरै दिखिया जुलिथिंहायमोन आरो नोंथां
अ अ
औ बिथिंजाय सेस औ बिथिंजाय माइआ एखदम माइखौनो लोमजोबफैदो नोंथां। बिनिफ्राय लोमजोबनानै माइआनो एकदम फलब फबजोब्बाय आरोखि नोंथां ओ फलब फलब फबजोबनानै एकदम दा माइआनो एकदम मोनला मोनासै माने माइखौनो नोंथां औ ओमफ्राय दा दैबाना होनोब्ला दै बानाया गोबां मानसिफोरनि नखरखौ एकदम माबा खालामो आरोखि नोंथां एकदम गोबां मानसिफोरनि नख'रखौनो खहा खालामनाय जायो आरोखि नोंथां दैबानाया औ ओमफ्राय बिदिनो दैबाना जायोब्ला ना सारो सोरबा ना सारनानै मोनो ना गिदिर गिदिर फैलाबायो हाजोनि नाफ्रा दावबोनानै फैलाबायो नालाय नोंथां ओमफाय नास ना सारनानै मोनो आरोखि नोंथां ना गिदिर गिदिर हाजोनि नाफोरखौ मोनो आरो नोंथां।
अ नोंथां
थाइलेण्डफोर मोनो नोंथां दालेमफोराबो एकदम गिदिर गिदिर जावबोयो बेखौबो सारनानै मोनो। ओमफ्राय बिनिफ्राय आरोबाव दै बाना जायोब्ला न'फोराबो न'फोराबो एकदम बुखारलांजोबो नोंथां न' गि गिदिर गिदिरानो सोरनाबा सोरनाबा न' औवानि लुनायफ्रा आरो नोंथां बे फाखा न'फ्रा थ' बांद्राय बुखारा नोंथां एकदम गिदिर जाथारबा बुंखाङो आरो नोंथां
औ नोंथां
बे जेनेबा थुरिनि फिसा फिसौ लुनाय न'फ्राथ' साफा थांजोबो नोंथां
औ नोंथां
दै बानायानो एकदम बुखारलांजोबो नोंथां।
औ नोंथां
आरो बेनिफ्राय दैबाना जायोब्ला एकदम मोसौफोरखौ अबाव खानो मानो जायो आरो नोंथां एकदम दै बाना लोमस्रावजोब्बाय नालाय
औ नोंथां
आरो दै बानाजों गोबां ख'हा जायो नोंथां लामा सामा ख'हा जायो सोरबा स्कुलाव गथ'फोर थांनो नागिरदोंबा गथ'फोरा थांनो हाया बिदिनो आरो नोंथां औ दे नोंथां होमबा आं मिथिनायखिनिखौ आं नोंनो फोरमायना होथिबाय नोंथां दोनथ'लायनोसै होमबा नोंथां ना औ जागोन दे नोंथां।